उम।
औ हेलौ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
उम। ओ जों दा जों दा बर'फोरनि ओ आबाद मावनायनि आयदानि सायाव सावरायनो उम उम ओ बर'नि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जे ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो थांनानै थाबोनायजों लोगोसे गाव गावखौ सुंथानो गाव गावनि सावस्रि देहाखौ ओ सांग्राङै लाखि नो जानो थाखाय जोङो ओ माइ आबादखौनो माव बोनायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा नामा जोंनि बर'फोरा माइ आबादखौ माबोरै मावबोदों एसे बुंनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनि बर'फ्रा माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथाय ओ ओ माइ आबाद ओ माव ओ माइ आबादखौ जोङो बर'फ्रा थांना थानायनि गुबै राहा महरै गोदोनिफ्रायनो लाबोदों। जा आजै आजौमोना माइ आबाद खौनो गुबै राहा होननानै जों मोनबोखादों बा ओ खोन्थाबोदों दासिमबो जों मिथिबोदों। ओ माइ आबाद खौ ओ जोङो मोननै मोनथाम बाहागोआव ओ बाहागो खालामनो हायो होननानै जों मोनथिबोदों। बे जाबाय आसु आरो बावा आरो माइसालि। बेखौ बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जायो ओ बेनि अनगायैबो ओ गोबां समाव गोबां ओ आथिखालाव आरो नायनो थाङोबा बैफोर माइफोरा सोलायबोनानै गुबुन गुबुन रोखोम जेनेबा ओ बिगियान मुगा बिगियानाव दिहुनजानाय गुबुन गुबुन माइफोर मावनायखौसो नुनो मोनो। जे आं बावा माइ आबाद बा ज जुदि आसु माइ होननानै बुङोब्ला आसु माया ओ ओ जोंनि बर'फोरा बर' सुबुंफोरा सावन दाननि सावन दानाव मावनाय जायो बिखौ। आरो बेनि सिगांबो मावनाय औ नोंथाङा हेल'।
औ खोनादों नोंथां बुं।
औ बेफोरबायदिनो बावा माइखौ जोङो औ सिगां सिगां ओ दलहा हायाव मावनाय जायो। दल ओ जाहाथे दै दै-दैज्लां दै दैज्लाङाव अखा हानानै दै लोमोब्लाबो बे मावा मैया जे दैया जेसेबां गोजौ लोमगोन एसेबांनो जोङो ओ गोजौ जागोन बा ओ एसेबांनो बे बावामाया खर' दैखांनानै दावफुगोन बेफोरबायदिनि थाखाय बे बावा माइखौ गोथौ हा बेदिनो दल्हा हायाव मावनाय जायो। बेफोरबायदिनो ओ जों गुबुन गुबुन माइफोरखौ बा माइनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरखौ गुबुन गुबुन समाव बोथोर लानानै बोथोर जोंनि आजै आजौमोना मावबोनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि ओ बोथोर लानानै बोथोर मावबोनायखौ नायनो थाङोबा ओ आहा सालि माइखौबो जोबोर खम बिबांनि नुनो मोनो। आथिखालाव आसुमायखौनो बां सिन बिबांनि नुनो मोनो। बे आसुमाइनि अनगायैबो आसुमायाव हाबनानै नायोब्ला जोङो ओ माखासे सोलायबोनायखौ नुनो मोनगोन जेरैहाय ओ नोंथाङा जेब्ला नायगोन आसुमाइनि माखासे ओ माइनि ओ माबाफोरा जोलैफोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाय बिनि अनगायैबो बे ओ जोंनि गेजेराव माखासे गोदान गोदान माइफोरा जोंनि गेजेराव ओ जायगा मोननाय जेरैहाय ओ परिम' लानो होन बेफोरबायदि ओ गुबुन गुबुन जेरैहाय जों बेफोरखौ लानो हायो आरो जे बेफोरखौ बेनि बेफोरनि गुबै जाहोनखौनो जों मख'नो हायो दि सोलायबोनायनि गुबै जाहोनखौनो मख'नो हायो जे सुबुङा ओ बै माइफोरखौ बा गोदोनि जायफोरखौ माइफोरखौ मावोमोन बै माइफोरा ओ नांगौसेबांनि मुलाम्फा होआमोन जानो हागौ ओ गोबाव सम गोबाव खस्थ' खालामसेयावबो बोसोरसे बोसोर मोनसेखौ फेरायजासे मोनजायामोन आरो बेनिसोलाय माइ आबाद मावसे मावनानैबो दाहार लानांगौनि गोनांथि जायोमोन सुबुङा। बेनि थाखाय जानो हागौ ओ आरो आथिखालनि माइफोरा एसे हायावनो गोबां मुलाम्फा होयो गोबां बिबांनि ओ दिहुनथाइ दिहुननानै होयो जानो हागौ बेनि थाखायनो गोजाम माइफोर खौ गारनानै सुबुंफोरा गोदान माइखौ बजबनायखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ नगौ
औ बेखिनिखौनो आङो ओ बुंनाय जाबाय आरो
औ औ ओ जुदि जोङो आ बाद मावनायनि सायाव सावायोब्ला नोंथाङा जे बुंलाङो बे माइ आबादखौ जोङो ओ मा रोखोम मा मा मा आदबजों आरो मा मा रो खोमनि मावो आरो बेनि सोलायनाया आथिखालाव माबायदि थासारियाव फैदों जुदि जेब्ला जों आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायगोन अब्ला जोङो खालि आबाद मावनायखौल लानो हाया ओ माइ आबाद मावनायखौल' लानो हाया उम आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो बर समाजाव गोबाङैनो आबाद मावनाय खौ नुनो मोनोमोन नोंथाङा जेरैबायदि माइ आबाद खौ माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंलांदों आंबो बेजों लोगोसेनो ओ आबाद मावनायनि बिथिङाव बरफोरा गावनि गावसोरनि जानाय लोंनायनि थाखाय आबाद मावनायनि सायाव सोमो सोमोन्दै फोरमायलांनो ओ नाजागो नाजानो सानदों आरो ओ जेरेखम जोङो जानाय लोंनाय होननाय बुङोब्ला गाहायै जों मैगं थाइगंखौ लानो हायो। ओ बर' आ ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो थांनानै थाबोनाय समनिफ्रायनो बिसोरो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थांनानै थाबोदों जेरै जेरैबायदि जोङो नुनो मोनो मैगं थां मैगं थाइगंखौ बिसोरो गावसोरनो गायनानै गावसोरनो जानानै ओ गावसोरनि उदैखौ सु फुंनाय खौबो नुनो मोननाय जायो जेरै बे ओ जोङो बेफोरनि गेजेराव लाफा मैगं मु ला मैगं, ओ बेसर मैगं, आलु बायदि बायदि फोरखौ मोननो हायो जेरैबायदि ओ जानाय बिथिंखौ नायोब्ला जोङो लाफा खौ ओ अमा बेदरजों खारै होनानै जहल जानाय एवनानै जानाय बे फोरखौ मोननो हायो बेबायदिनो ओम आलुआ आलुआ बरफोरनि मोनसे ओ मावजानाय आबाद बेयो बे आलुआ ओज बोथोरनि मोनफ्रोमबो दानावनो सोलिनाय मोनसे ख्रि बा जाग्रा आदार बेखौ बर' फोरा मावनाय जायो ओ बेखौ बे मावनायनि आदब खौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला ओ हा फोमोननानै हाइ सिङाव बिनि जोलैखौ गायनानै उनाव बेखौ बिफां खालामनानै बि उनाव बि उनाव ओ बिनिफ्राय बेदर हाननानै जोङो बेखौ जानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो बर' नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बा आबाद मावनायनि सायाव मैगं थाइगंनि बेलायाव सोलायनाय खौ जोङो नायोब्ला बर'फोरा आथिखालाव उम गोबां दोरोङारि फैनाय मैगं थाइगंनि अनगायै गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगं गायनाय गोसेनो आरोबाव ओ फालांगियारि बि थिङावबो जोङो आवगायनायखौ नुनो मोनबाय जेरैबायदियै ओ जोंनि बर' माहारियाबो हाथाय बाजाराव गाव गावनि ओ बारियाव फोनाय मैगं थाइ गंखौ लांनानै ओ फोहैनाय ओ फानहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो हास बायदि रोखोमनि हासार बाहा हायनानैबो रांखान्थिनि ओ रांखान्थिनि मुलाम्फा मोननो थाखाय गोबां समावनो गोबां रो खोमनि गोबां आबाद सोरजिनानै लानायखौ मोननो हानाय जायो ओ आंनि बुंनाया आ मैगं थाइगंआव बर'फोरा माबायदि आबाद मावनाय आङो बेखौनो बुंनो सानो आरो नोंथाङा ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै माबाफोर मिन्थिबावगोन नामा
औ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंनाय ब्लादि नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ माइ आबादनि अनगायैबो बर'फोरा गाव न'खराव जानो थाखाय माखासे मैगं थाइगंनि आबादफोर मावो दा बैफोरखौबो बोथोर लानानै बोथोर ओ गुबुन गुबुन रोखोमै मावनाय जायो जेरै ओ दायो दायो ओ मैथानि मैथानि आबाद नुनो मोनगोन बेफोरबायदिनो फाथोनि आबाद नुनो मोनगोन दा बे समाव बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो ओ बेनि अनगायैबो जों बर'नि न'ख खर न'खर नायनो थाङोब्ला माखासे बिफां लाइफांनिबो गायना दोननाय खौ नुनो मोनगोन जेरैहाय जोङो थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदिनो ओ गय बिफांफोरखौ नुनो मोनगोन दा बेफोरो जाबाय गेदेर गेदेर बि बिफांनि गेदेर गेदेर आबाद ना फिसा फिसा आबादखौ नायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि लाइ लाफा मैथा बेफोरबायदिनो आलु बेफोरबायदिखौ नुनोमोन गोन दा नोंथाङा दहय बख'लांदों दि ओ माखासे दोरोङारि मैगं थाइगंनि अनगायैबो माखासे ओ ओ गोदान मुगानि आबादफोरखौ जों बर'नि गेजेराव ओ बर'नि ओ न'खरफोराव बा बर'नि हाफोराव नुनो मोनगोन जेरैहाय नोंथाङा ओ मख'नो हागोन जोङो ओ इदिनो फान्थाव मख'नो हागोन बेफोरबायदिनो भिन्दि मख'नो हागोन ओ बेफोरबायदिनो बहल जिंखा आरो बेफोरबायदिनो दंबावो माखासे ओ जायफोरखौ गरसि होननानै बुङो। बेफोरबायदिखौ जों मख'नो हागोन। दा बेफोरबायदिखौ ओ बर'फोरा मावबोनायजों लोगोसे गावनि न'खराव जानो आन्था बा फाननानै एसे रां आरजिनो आन्था बेफोरबायदिखौ मावनाय जायो। बेनि अनगायैबो जों बर'नि न'खर न'खर दासान्दि ओ थाइलेर थालिरनि ओ आबाद नुनो मोनगोन जेरैहाय नोंथाङा नायनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव थालिरनि आबाद नुनो मोन बर'नि हायाव जे थालिर गायनानै बेनिफाय माखासे मुलाम्फा आरजिनाय जायखौ फननानै बर'फोरा गावनि न'खौ सुंथाबोदों नुनो मोनगोन बेनि अनगायै नोंथाङा बर'नि बारि बारि नायनो थाङोब्ला नुनो मोनगोन नोंथाङा लेबु लेबु आबादफोरखौबो नुनो मोनो ओ गय बिफां गायनायजों लोगोसे जे लेबुनि बिफां ओ सिं सिङाव लेबुनि बिफां थायो बेनि अनगायैबो गय बिफां होनायजों लोगोसे जे ओ गय गय बिफां गायनायजों लोगोसे गय बिफाङा जेब्ला गोजौ जायो। थायो अब्ला बे गय बि फाथै मानला होनाय खौ नुनो मोनगोन बे फाथै मानला होनायाव ओ बर'फ्रा फाथिमानला होनायजों लोगोसे फथैनि जि फाथैखौ फाननानै एसे रांखावरि आरजिनायजों न'ख ओ सामफ्रोमबो ओ संख्रि बानलु जानो आन्था फैसा खिनिखौ खामायनाय बेखिनिखौ नुनो मोनगोन। आरो जों नायनानै बर'फोरा ओ बुंनांगोन मानोना बिदि फिसिनानै बर' रांखावरि खामायदों बेनि अनगायैबो जोंङो आबाद मावनायखिजा नायफिननो ओ थाङोब्ला बरफ्रा गैथाराब्लाबो हा हु गैथार गैथाराब्लाबो नखरनि बिथा खिनियावनो एसे बिथा खिनियावनो लाइ लाफा खिनिखौ फोनानै जानाय हुदाखौ नुनो मोनगोन। दा बेफोरबायदिखौ जोंङो जे जेब्ला गासिथिंबो बिजिरनानै जायो जेब्ला गासैथिंबो नायजोबो अब्ला जों बेखिनिखौनो बुंनो हायोदि बरफ्रा गोदोनिफ्राय आबादखौनो गावनि थांना थानायनि राहा होननानै सानबोदों आरो आबादनि सायावनो सोनारबोदों। जायनि थाखाय बर'नि ओ गंफ्रोमबो नखराव साफ्रोमबोनि नखराव आबादनि फारसे ओ इन्टारेस्टे मारे ओ गो ओ मा होनगोन ओ बेखौ मोजां मोननाय आबादनि फारसे मोजां मोननाया दं। जायनि थाखाय बर 'फ्रा औ माखासे माखासे खावसे मैगंथाइगंखौ ओ रासायनारि ओ हासार होआलाब्लानो गोबोर हासार बा बेफोरबायदिनो ओ नखराव गावबानायनाय हासारजों गायै गायनानै बेफोरबायदि बेनिफ्राय दिहुननानै जानायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय गोदोनि समाव ओ बरफोरनि बरफोरनि मा ओ ओ सुबुंफोरा जोबोद गोग्गो देहानिमोन आरो गेब्रेंनाय जि मैगं थाइगं। खौ ओ बाजाराव फानोमोन बेफोरखौ बांद्राय बायनानै जायामोन बेफोरखौ नुनो मोनो जोंङो। दा बेफोरबायदिखौ जोंङो। ओ नोंथांनिफ्राय आं बेखौनो मिथिनो लुुबैगोनदि बै ओ दोरोङारि आबादफोरखौ जों जोंनि गेजेराव माबायदि होबथानानै ओ माबायदि होबथानानै लाखिगोन बा माबायदि ओ संरैखा खालामनो हागोन। जोंङो बेफोरनि सोमोन्दै। एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां आं आंनि हानायखिनिखौ नाजानि। ओ दोरोङारि जोंङो आबाद। मावनाय होननानै
हेलोव हेलोव समा जाबाय जोंना थोनाय नंला, औ औ उननि समाव नोंथांजों बेनि सोमोन्दै रायलायबावगोन। औ औ गोजोनथों।